हेलौ औ नोंथां औ खोनादों?
खोनादों नोंथां।
औ औ मोजांना खबरफ्रा?
खबराथ' मोजाङानो। नोंथांनालाय?
मोजांआनो बिदिनो।
ओ
अब्ला थ'फिकनिसायाव रायलायनोसां नोंथां?
दे टपिकाव रायलायनोसै होनबा।
बिगाथ' जाहैबाय आबाद मावनायमोन।
ओं
नोंथांमोन खैदा बोरै सोलिगासिनो दं आबाद मावनाय फ्रा ओरैनो दैज्लां बोथोराव?
दैलांआव आबाद मावनाया थ' माबा हालेव खायसेफोरा हालेवबाय ओमफ्राय खासिया गायनायफोरा गायखांबाय एसे।
औ
ओमफाय बिदिनो खायसेफोरा आलिफोर खोहांबाय खा-खायसेफोरा खोआखै। नोंथांमोननिथि नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंखिजाथ' माने खोथिया फोजोब्बाय फोजोबनायालाय। खासियाखौबो जावै जो बाय दा माबै फार्स्ट एवजेननाय ना मा होनो?
ओ खा-खा-खारायनाय।
औ बेखौ सोरबा सोरबा एउदों सोरबा सोरबा एउआखै आरो। नोंथांमोनिखैजा नांगोलजों दासिमबो हालेवो ना? टेकटरजों हालेवो।
जोंनिखै इदिनो खायफा खायफा नांगोलजों हाल एवो खायफाफोरा ट्रेक्टरजोंबो हालेवो।
बांसिन टेकटरजों हालेवोना नोंथां? बांसिन माबाजों हालेवो ना मेसिनजों ट्रेक्टरजों?
अ बांसिन दाथ' ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय नुनो मोनो गामियाव।
औ औ बायोना आरो बांद्राय मावबायथानोबो।
जों हाल एवनोबो बायोना ओमफ्राय बानाय जाजोबबाय मानसिफोराबो।
औ औ।
उम।
ओरैनो मा मा मा माइ गायदों मोननिखि?
जोंनिथिं मा माइ होनो दा बिखौ मा होनोमोनलाय इखौ नामखौबो बावगारलांबायना। नोंथांमोननि थिंलाय औ नोंथांमोननि थिंलाय?
जोंखोजा बिदिनो जोंखोजा इदिनो मा होनो बै रनजित माइ मासुरि
ओं।
माइब्रा बिदिखौ गायो आरो नोंथां बांसिन मा सुरि गायो रनजित गायो इसोर मोननैआनो ओमफ्राय माबब्रा थाफागोन आरो एसे एसे दब्लायसे दब्लायथाम।
अ उम बेनो आरो जोंनाव उम बेनोमोन। जोंनावबो रनजित होननायानो बेखौनो गायजोबदों गायनाया ओमफाय माइब्राखौथ' इदि बारा फोनाय नुवाखै नुनायालाय।
औ औ औ ओरैनोथ' नोथांमोनखि इदि प्रब्लेम गैयाना दैनिफोर?
दैनि प्रब्लेमथ' इदिनोसै आरो सोरनियावबा एसे खम जायो सोरनावबा मोनो इदिनो आरो।
उम। दङ दंनाया नोंथांमोननिखिजा दंग'।
हा?
दंग'।
दंग' दङ' दंयालाय।
औ। जोंनिखिबो दं दंना यालाय बे जोंना माबानिफ्राय लाबोयो हाजोनिफ्राय थेनानै लाबोयो आरो औ अखा हाबा अखा गोसा हाबा बायसिगोनलाय।
ओं।
मालाबा बारा थेनाङा माब्लाबा बिराद बुरजा थेनांगौ जायो।
उम।
अन्थाइ बुखो बुसावफैयोना बेयाव।
ओ।
दंग' दै लामायाव। बेखौ बोखारनांगौ जायो आरो।
उम नोंगौ।
ओरैनो आरो मेसेंफोराव मा आबाद मावो नोंथांमोनखिजा
बे गोरान खेथि थि जोंनिख दाथ' मानसिफोरा माबा बानलुफोर गायगासिनो
औ
बानलुखौनो बांसिन गायदों ओमफ्राय तरमुसफोरखौ एसे खम नुदों आर ना जोंहानि खाथिफोरावथ' बांसिनानो बानलु माइक्र' मुंनि बानलुखौ बांसिन गायदों
औ
उम
जोंथिंबो बिदिनो गायो फोयो जों सबाय सिबिं बेसर जुखाम बायदि आबाद मावनाय जायो आरो माने
बारा मोजां बारा मोजां खोनायाखैलै नोंथां
मोजां खोनायाखैना सोदोबखौ माबा होनदों आरो नोंथां सबाय सबाय बेसर सिबिं होनदों नोंथां खोनाबाय दायो।
अ खोनादों खोनादों अ खोनाबाय खोनाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनथिंलाय खा हा
बुंलाय नोंथां बुंग्रोलाय बुंग्रोलाय नोंथाङा।
नोंथांमोनथिंलाय बिदि जेनेबा खामानि मावनो थाखाय हारसिंबोथ' हागौ हाजिरा साजिरा मोननायफोराव एसे दिस्टार्स बोरै जायो माने मोनो मोना।
हाजिराखौथ' सम लानानै मोनो बांसिनानो मोनो मोनाखौ होनजाया आरो मोनो माने बिदिनो दं माखासे मानसि बिफोर हाजिरा थाङो मोनो आरो हाजिरा खौलाय
हाजिराफोरालाय बोरै माबाफोरालाय बोरै लायो दिनावलाय
आंदि खोनादों आरो नोंथां थामजौ
अ
इसिबांसिम खोनाबाय आरो मावफेराबोना नोंथां ओंखायनो बारा मिथिलायलाङा
आतसा
नोंथांमोननिखि आबादफोरखौलाय मोनफुङा मोनफुङा आरो सोरबा लस जानाय सोरबा लस जायि मोनफुंजोबो ना आबादफोरखौ दा दैज्लां बोथोराव खेथिफोरखौ
ओ जेबोथ' मैदेरफोरजोंलाय ओ फैयो मैदेरा जोंना एसे सम लाना फैयो होनबाबो इमान इदि बाराद्राय गाज्रि फैद्राया आरो ना अयनाय खमद्राया आरो।
आबादाव हाबाना नोंथां माइ आबादाव?
बादाव सम माव हाबो एसे स सम गेजेर गेजेर फैयोना होनबा हाबलाङो आरो। हाबनायालाय उम एसे माबायो आरो।
दिसथाब खालामाना
उ ह दिडस्टारबथ' इमान इदि खालामामद्राया खालामनायालाय।
जोंखै एसे उदफार खालामनो नागिरो आनोलाय आबादाव सफैनो नागिरो एसे।
ओ नोंसोरनिथि आरो ना? नोंसोरना एसे खात थि द्राय हाजोआ खाथिद्राय दां ना।
औ जोंहा हाजो खाथियानोथ' आरो नोंथां नोंथाङ थिगखौनो बुंदों ओंखायनो फैयो आरो मा ओम बिदिनो बाराथ' फैबाय थाया माला मास मोनसेआव खनसे खनै फैयो आरो खन्थामसोहालागै फैयो।
अ।
फैबाथाय ओरै आबादाव माइ आबादाव फखाबाय सोरबाथ' दाथ' सोरबा सोरबा ओरैनो बिदिनो दा माबा बायनायालाय इफोराव हाबो।
ओ।
जुखामफ्राव ओरै सोरनिबा मा जोगोनार बायदिसिना आबादावबाबो थास'फ्राव थासोमलि खौ मिथियो दा नोंथाङा? अ बेफोराव एसे दिसटारब खालामो आरो आबादखौ। जालु जाला
हा हा? मोजां होननाय नोंथां।
मैदेरखो हायो ना नोंथां?
औ मैदेरखौ नोंथाङा आरो थिंनिफ्रायनो नायनो मोनबायदां खोनायाखै?
मोनदों मोनदों मोननायालाय मोनबाय नोंथां ओइ आबादाव फैनायाव नुदों।
औ बे आबादाव फैबा माबोरै हेगारो जोंनिथिंथ' आं बारा मोनफेराखै नालाय मा माबायदि माबानानै होखारो जेनेबा मैदेर द'
बिदि ज' ज' मानसिफोरा एसे सेनख्र हो होयाांसिगोन आरो एसे गिनायबायस बिदिनो अर लानानै माबालाबायसिगोन सिगिलाबायसिगोन फालो फालो फैयोना नोंथां मासे मासे सि फैया इयास गिना खारबाथाय खार फाजोबसिगोन आरो मासे खारबानो खारफाजोबसिगोन।
आदसा
उम इदिनो आरो लायो अबावबा फुख्रिफ्राव।
ओह गेलेलाङो बे मैदेर
औ गेलेयो नोंथां। इदिनो सोरखौबा अबेबा खौ जासाब जाराब जासिग जाथारसिगोन मोजाङै इदिनो आरो ज' ज' फार थियालाय आरो मासे बा एसे माबा जायो आरो थ' जायो होखारनो। गिथाराना मासेया बिदिनो आरो नोंथां। द बेयाव हाग्रानि अमा फोरा आबादफ्राव
हाग्रानि अमा फैनायालाय फैयो होननाय खोनादों नाथाय आङो खाथिनिफ्रायसो नायफेराखै दै नोंथां।
औ।
ओम दाखालि ओइथिं फैदों होनना बुंदोंमोन मास ए मोनदोंनो मोननायालाय।
उम होम होम।
उम नोंथामोनथिं फैयोदा?
फैयो सम लानानै इदिनो माइ आबादाव हाबफैयो आरो। एसे हाग्रा खाथि खाथि जाबायना जोंखैजा।
उम उम उम।
उर्ला फैयो।
उम।
बिदिनो आरो
उम।
नोंथांमोननिखै सबाइ सिबिं मावा नामा?
सबाय सिबिंफोरखौथ' जोंनिखैथिं बारा मावा मावनायालाय।
औ औ।
उम जोंनिखै दा इनो आरो हा खमाव माने नुसो मा इदि बिराद खम बारा नुनोनो मोना। उम।
जोंखै मावो मावनायालाय इदिनो गोबाङानो
मावो आरो ना नोंसोरनिखै?
गोबां आनो बिदि मावो।
उम।
आथिखालाव-आथिखालाव रां गाराबा जा रां थाङो आबादावबो।
आबादावबो गारा रां गाराबा जायाना माथो म-मा होनो हासारफोर होआबानो मा म गोनां बिबांखौनो मोना माथो।
लससो जायो उल्था खरस जाफिनो सस रासैनाय होस्रा जाबायना दाथ'।
उम नै हासार होआबानो माथो फिथाइफोरखौनो मोना।
हाफोराबो हासार गैला। बे बायदिसिना आबाद रासायनारि बाहायनानैनो जालांजोब्बाय सरास्रा हाफोरा हासार गैला। सोरबा रोंनायफ्रा मोनो आरो एसेसो लाबखौबो दैखांनो हायो। एसे रां गोनांफ्रा होननालासोन थारमाने एसे गोनां रा।
उम।
गैयाथ' आरो गैला हाला एसे सारादब बाबो फोसाबनो हाला। एम्फौफोर जाबाबो गैला रां माबा थाबथ'बायावनो मोजां जात औ मो मोजां जाबाबो गैला। हानाय टाइमाव हानो रोंला।
आबादफोरावबो जेखौ मोननो नागिरो बेयाव गाराबालाय बहाथो मोननो।
औ। बिदिनो दा नोंथां।
उम।
जासिगोन दां नोंथां मा बिदिबा उनाव सावरायफिननो हसि
ओं दे होनबा नोंथां जागोन दे ओं दे।
औ।